हेलौ। खोनायाखै? खोनायाखै माथो। हेल'। हेल'। हेल'। नोंनिखौ मोजां खोना फैयाखैलै। हेल' अ।
खोनाहैयाखैमोन नामा नों?
खोनायाखैमोन
आ औ खोनादों। मा खालामदों बा।
आङो दायो ओरैनो दंथ'यो।
ओ मोनसे टपिकनि सायाव राय्लायजनो हागोन दा ना?
हागोन दे।
औ माने मोनसे टपिक लादों आरोना दैलि लाइफ ना सानफ्राम सामफ्रामबोनि जिउ सामफ्रामबोनि जिउआव जों मा मा? खालामो ना?
औ औ।
ओरैनो दा नोंथाङा माने दैलि लाइफ सानफ्रामबो मा खामानि मावनानै थागासिनोबा? एसे फोरमायनो हागोन ना?
आंनि दैलि लाबआ जाहैबाय उम ओरैनोथ' आं फासथासोयाव सिखारो दायो
औ
खोनाबाय ना?
औ खोनादों।
ओ मर्निं आव आं फुंनि बा रिंगासोआव सिखारबाय ओ सिखारनानै मर्निं वाक खालामबाय। दसे ओ ओरैनो बारा गोबाव खालामा आरो। मर्निं वाक खौ बिदिनो थामजि ब्रैजि मिनिटसो मर्निं वाक खालामनानै ओ बिदिनो न'आव फैफिनबाय न'आव फैनानै बिदिनो फ्रेस जाबाय बिदिनो मोखां सुबाय हााथाय मानजिबाय औ बिदिनो फुंनि साहा लोंबाय
उम
साहा लोंनानै दायो गायनाय फुनाय बोथोर नालाय आङो दुब्लिआवहाय ओ फिफाजों एसे होयो आरो दुब्लियाव थांनानै बिदिनो दा औ। बेखिनियानो।
उम
बिदिनो दुब्लिनिफ्राय फैखांनानै बिदिनो सानसुनि ओंखाम जाबाय।
उम
जुदि माबाफोर मोनसे खामानिफोर बेस्थ'फोर दिउथिफोर दङबा बेवहाय थांबाय थाङाबा न'आव थानानै द'से आरो सान
औ
नै रिंगासोआव दुब्लियाव थाङो आरो खामानि मावनो।
उम फुंनि बेलासिनि दायो खामानि मावनांगौ जायोना।
औ औ
उम
औ नेटदा बारा नाङाखैदां नोंथांना
हेलौ
नेेटा बारा मोजां नाङाखै दा
खोनादों माने थाथ' थुथ' खोनाबाय थादो थाथ' थिथ' नेट नाङाखैबायदि खोनादों
अ अ दायो खोनाबायना उम उम
बेनो आरोना नों नोंथांनि सामफ्रामबोनि लाइफआ औ बेबायदिनो आंनाबो आंनाबो बिदियानो आरोना फुङाव सिखारबाय ना सिखारनानै फ्रेस जाबाय बेनि उनाव आरो माखासे खामानिफोर थायो न'खरनि ना संनाय जानाय ना आरो फुङावथ' मा सिखारनानै माख खासे सिला' सिबनाय ना जोंनियाथ' हिनजावफोरनिया
फोरनिया थ बिदिनोसै औ
बिदिनो दाउ अमा आदार होनाय बेनि अनगायैबो आरो फुंनि जानाय आदारखौ माने रेडि खालामनांगौ जायो। संनांगौ जायो ना बेनि उनाव बेनि उनाव आरो फुंनिखौ जाखांबाथाय आरो लोगोसेनो दसे थनानै दसे रेस्ट लानानै ना
औ।
जानायनि फारागा ए जाखांबाथाय आरो जा होमबा बोथ खामानि ओंखारबावो सुनाय ना। सुनाय बायदिसिना साफा खालामनाय। दसे रेस्ट लानानै आरो ग्रोब बेलासियावहाय ना बिदिनो दसे बेरायग्लाङो ना गामियाव। बा न खाथियाव ना बिनि दाथ बिदि बेरायनो दों ओ
जानाय नङा। औ।
सिखारनानै फुंनि खाजा
औ औ।
सानजौफुआव फैनानै जानानै आरो बेलासियावबो थांनांगोन बेफोरबायदि जागोन आरोना सानफ्रामबो लायबा मानि दैज्लां सफैबा, दाथ फैबायानो अब्लाबो दायो जाथवाखै आरोना।
अ।
ओरैनो सानफ्रामबो मानि जोङो खामानिखौ मावनांगौ ना मावनाङा नोंथांनि बायदिबा, ना ओरैनो थानाया मोजां ना मावनाया मो
ओ खामानिखौथ मावनांगौ। आरो खामानि मावाबाथ ओ नोंनि ओ लाइबाबो फ्रेस जाया। आरो फारसेथिंजाय जे अलसिया आखुनि जायोबा नोङो संसारानो सोलिया होननाय बायदि जायो।
औ।
औ खामानिखौद जों खामानि खामानि मावनो होननानैसो मानसिया उजियो होननाय बायदि जों साननांगौ जायो।
औ। मानि उदै थाइसेनि थाखाय जों खामानिखौ मावथारनांगोन आरोना।
मावथारनांगोन मावथारनांगोन।
उदैखौ उदै थाइसेखौ जों माबोरै सुफुंगोन बे बो हानाय नङा आरोना नों खामानि मावाबा। गोदोनि समावथ मा फुंनि दाउला गेसेेरनायनिफ्रायनो खामानिया जागायोमोननो सानफ्रामबोनिया ना
औ औ जोंनि बिबै बिबौ बिमाफोराबो दासिमबो खिन्थाबोयो गोदोनि खामानि मावनाय बिदिनो आखुफोरखौ जे फुंनिफ्रायनो दाउला गेसि सि जनिफ्रायनो दुम दुम दाम दाम माइ संनाय
औ।
बिदिनो दाउला गेसेेर जेननायनिफ्रायनो मानि खामानिया सुरु जाबाय थाबायोमोन आरो गोदोनि दिनाव। बिनो खारजोलांनाय समाव जोङो ओंखाम खरआव ओंखाम थफ्ला रुजुना नानै लानानै हैयोमोन। दानि जुगावथ आरो। एसे खम नुबोगासिनो। सोलायजोब्बाय लाइफ स्टाइला बयनाबो उम एखे थाया।
उम। बेनि अनगायैबो ना आरो आथिखालावहाय गोबांनाा मानसिफ्रा माने फुंफ्रावनो सिखारनानै बिदिनो खारनाय बारनाय माखासे एक्सारसाइस खालामोना। बेबायदिनो खामोबा मोजां आरोना जोंनि थाखै
मोजां मोजां देहानि थाखायबो मोजां औ।
औ बेखौ जोंङो सानफ्रामबो देलि लाइफआव माने लाखाथारनांगौ आरो।
लाखाथारनांगौ औ बेबायाददि खालाम औ औ।
मानि जायफ्रा आरामै जायो आरोोना मानि खामानियाव जायफ्राथ खामानि मावो बिसोरथमानिे एक्सारसाइस बायदि जाखायो जे खामानि मावा गोरा गोरा खामानि मावाबा ओरैनो सानसे गाहाम जनानै बेलेग अफिसनि खामानि मावो बिसोरो माने बेफोर एक्सारसाइसखौ सानफ्रामबो दैलि लाइफ।
खालामनांगौ जायो आरो खालामोबा मोजां। औ गोसो गोसोआरि आरो मेलेमारि जौगानाय लाबोयो बेबायदि। आरो देहायारि। जौगानायबो लाबोयो एक्सारसाइस फुङाव मरनिं अवाक आरो एक्सारसाइसफोर खालामोबा आरो औ औ
फुङाव नङाबाबो बेलासियाव ना फुङाव
बेलासियाव बेलासियावबो हायो औ
खालामो ना
खालामो खालामो
आथिखालावथ गोबां मानसिफ्रा माने ओरैनो जिरायनानै माखासे खामानिफोरखौ मावोना जायखिनि थाखाय मानि बेफोरबायदि एक्सारसाइस गोनां जेरै खदाल जावनाय ना खोथिया फुनाय माइ गायनाय बेफोरबायदि मावलियाना। बेफोरनि थाखाय माने एक्सारसाइसखौ माने लानाया मोजां आरो जाय
लानाया मोजां। औ औ
बेनि अनगायैबो ना आथिखालावथ' मा दैलि लाइभआव जोङो बिनि अनगायैबो माखासे खामानि मावगासिनो ना खायसेया मालाय माने साख्रि गोनांफ्रा अफिसाव थांबाय ना आरो साख्रि गैयिफ्रा
साख्रि सोरबा बिदिनो न'नि खामानियाव मुखुब जाबाय। गाव गावबागाव गाव गावबागाव लाइभ स्टाइलजों मिलायो नालाय दैलि लाइभआ सोरबा बिदि बिदिनो आबाद मावग्राया मावबाय आरो सोरबा फालांगि खालामग्राया खालामबाय।
औ
दे होनबा ना
औ दे दे दे बेदि खिनियावनो दोनथ'नोसै दे